खोनादो।
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा फ्रियैनो दङ दा?
औ दङ'।
अब्ला जों मोनसे गोदान टपिकनि बागै रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ।
अब्ला आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों दे ओ दानि मुगायाव, दानि मुग मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्ला माबायदि थासारि जायो आरो गोदोनि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्लाबो माबायदि थासारिजों मोगा मोगि जाबोनो हादों? मोन? बेफोरनि बागै नोंथाङा सुंद'यै सावरायनाय सुंद'यै फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो जों बुंनो थाङोब्लाथ' सोलोंथाइ होनबाथ' जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सम्पति आरो ना एयो।
नंगौ नोंथां।
बे गैयाब्ला जोङो मेगन थासेयावबो खाना एबा खानि बायदि आरोना, जोङो लामानि हान्थिनाय लामाखौ जेरै थखनजों थु नानै थाबायो बेबायदि जाहैयो आरो।
औ
सोलोंथाइया जोंनि मोनसे मेगन बायदि आरोना,
औ नोंथां
सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो रोङिखौ जों सोलोंनो हायो जेरै मोनसे हम एगजामपोल हिसाबै हमना लादो आबाद नङाखि मोनसे खेथि जेरै बेफोराव जेरै बेफोरखौ माबायदि मावनांगौ बेफोराव माबादि दै होनांगौ, बेफोरखौ जेनेबा माबायदियै मावनानै बेफोरखौ जौगा जौगाहोनांगौ बेफोरनि बागै जों मिथि बिनो मोनो सोलोंथाइनि गियानजों लोगोसे जेनेबा जों गोजान लाम मा हानथियोब्ला गुबुन गुबुन मानसिफोरजों माबोरै रायलायनांगौ बेफोरनि बागै बे जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो। खोमसि फोथायनाया जोंनिफ्राय गोजानाव जायो। सोलोंथाइ थायोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनावहाय खोमसि फोथायनाया सोलोंथाया खममोनना बिनि थाखाय गावजों गाव दायना दायनि एबा गाव गाव जों अनलायनाय गैयि मोनसे माबा मोनसे
अनलायनाय गैयि। राज्यो जाबोदों थारमाने हिंसा हिंसि
अब्ला
सासेया सासेनि सोमोन्दो जे सैलायनो हाया बिदि।
औ
आथिखालआवथ' सोलोंथाया मोनबाय नालाय एसे जौगासिनबाय आरो गोदोनिफ्राय एसे साबसिन जों गामियाव। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
औ ओम। जोंनि दानि मुगायावथ' सोलोंथाइ गैयाबा जोङो नोंथाङानो बुंलांबाय मेगन थासेयावबो खाना होननानै
ओं
गोदोनि दिनावथ' ओ जोंनि आइ आफा आबै आबौमोना बां सिनानो लेखा फरा रोङै बांसिनानो थायोमोन आरोना। ओ जायबा सासे सानै फरायदोंमोन मिथ्रिक फास फि अ फास बिसोरबायदि बिथांमोना ओ साख्रि बाख्रिखौ गोरलैयैनो मोननो हादोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दानि मु गायावहाय जोङो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओ जेसेबांनो फरायो एसेबांनो जों गियानखौ मोनलांनो हायो थेवब्लाबो दानि मुगायावहाय खाफा साख्रि मोननाया जोङो खमैनो बुंनो थाङोबाबो खाफालनि खोथा होननायसो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ ओं
औ गोदोनि दिनावहाय जोङो लेखा फरा फरायब्लाबो जेनेबा खम बेसेन थाखा फैसा नाङामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
आरो गोदोनि एसे एनै एसे एनै फरायनायानो जोबोद रोंनाय ओ बेसेन गोसामोन नाथाय दानि गोदान मुगायाव गोदान जाबायदि सम सोलिदों बे फोरावहाय जोङो जेसेबांखि गिदिर गिदिर फराया मानो अब्लाबो जोंनि फरायनायाहाय ओ थोबां दि बेसेन थाया ओ आरो जोङो दा फरायनो थाखाय जोङो ओ गोबां बां खथानि रां रुफानि गोनांथि जानानै फैयो लाहा हासिनायाव जाहाथे ओ गारि मथर गाखोनायाव नङा
औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोंनि ओ फरायनायावथ' दानि जुगावहाय जोङो गामि एरियायावहायथ' जोङो बा द' थाखोसिमल' फरायनो हायो नङा होम होमबा नोंथां? औ बिनि उनावहाय जोङो गोजान गोजान जायगायावहाय फरायहैनो गोनांथि जायो जायनि जाउनाव जोङो न' जोंनि न' खाथ एबा जोंनि जायगायावहाय मोजां स्कुल मोजां कलेज गैयिनि थाखाय जोङो ओ गुबुन जायगा एबा गुबुन थावनियावहाय थाहैनानै फरायनांगौ। नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
नुगौ ओं ।
ओं बिनि थाखायनो जोङो ओ गावनि रोंगौ थिखौ होनो थाखाय जोङो गावनि गियानखौ बाय थाखाय थाख जोङो दानि जुगाव थाखा फैसाजोंसो बायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नोंथांमोनि जायगा एबा गामियावहाय गोदो माबायदि सोलोंथाय सोलोंथाया गोदो माबायदि थासारि दंमोन आरो दा माबायदि थासारियाव दं बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। थारैनो गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइ बुंब्ला जोबोद गाज्रि हालोदावमोन आरो मानो बुङोब्ला गोदो फोरोंग्राबो गैया ओमफायो बि नि सायावहाय फरायसालिफोराबो गोजान गोजानावसो थारमाने हाग्रा गेजेर माबा गेजेर फोराव दोमोन। बिनि थाखाय सिकुल थाबाब फरायसालि थाबाबो थांनो थाखाय एसे उसुबिदा जायोमोन आरो। मोसा मैदेर बाय फिसाफोरनि थाखाय फरायसालिसिम मोनहैनो थाखाय। इदिनो जायफ्रा थाखा फैसा दं बिसोरल' फरायनो हादोंमोन बै समाव आरो जायफ्रा थाखा फै सा गैया बिसोराथ' गाव गावनि खामानि मावनायावनो मुखुब जाना थानांदोंमोन आरो। आथिखालावहाय सरखारनि नारसिननायावबो सोलोंथाइ लानांगौ जानायाव फराय दा एसे जौगासिनबाय आरो ओमफ्राय दा नों आंहाबो मिथिनानै एसे फरायसालिफोरावहाय सोदेरनाय जाबाय आरो एसे फरायसालिफ्राव सोनांगौ होननानै मिथि फिन्नाय जाबाय आरो
बिनिखाय दा थाइसे थाइनै फैसाफोरखौबो जेनेबा खामानि मावहैबो माबाबो हिसाब खिथाबथ' नांखागौ नालाय दा बिनिफ्राय जोङो थगायजानायनिफ्राय एसे उदाङाव फैबाय आरो सिगां बै समाव रावबो रोङामोन नालाय। बिस थाखा त्रिस थाखानि जायगायाव दस थाखाफोरल' मोननाय जायोमोन।
खायबा ओनसोलावहाय जेनेबा ओ जोङो बर' जानानै बर' बर' बिजोंआवनो फरायनाय फरायनाय खौ बांसिन नुनो मोनो ना गुबुन बिजोङाव फरायनायखौ बांसिन नुनो मोनो?
जोंनि जायगायावथ' गुबुन बिजोंआवहाय फरायनायखौ एसे खम नुनो मोनो। जों जोंनि जायगायावहाय बर' बिजोंखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो मानोना जोंना बर' गामिया एसे गेजेर ना बिनि थाखाय आरो बिमानि राव गनसे नांगौ होननानै जों एसे मिथिसिनो बिनि थाखायनो बर' बिजोङावनो गासिबो दङ दा दंथ'यो। नोंथांनि जायगायावलाय माबायदि जाना दं फोरमायनो हागोन ना?
फरायनायनि सायाव नामा नोंथां?
औ
औ जोंनि गामियावबो गोदो गोदाय फरायनाय लिरनाया गोबां खममोन जाहाथे स्कुलफोर गैयैनि थाखाय हान्थिनो थाखाय गोबां। ओ लामा सामानि थाखाय नाथाय दानि मुगायावहाय जोङो बयबो जेनेबा खस्थ' मस्थ'। यै बाबो रां आरजिनानै गावनि गथ'फोरखौ गावनि अ गावनि फिसाफोरखौहाय मोजाङै हायाबाबो जा एसे एनै थाइसे थाइनै हायो बेजोंनो फोरोंनो नाजायो, ओ।
उम।
जोंनि गामि एबा ओनसोलाव। आं नुनायावथ' बर' बिजोंजों फरायनायानो बांसिन नुनो मोनो मानो होनोबा जों बर' जानानै ओ बर'नि हारि आसार खान्थिखौ लाखिनाया जोंनिनो नेम मानो होनोबा जोङो गुबुन हारि गुबुन आसामिस मिडियाम गुबुन मेडियामफोराव फराय होनानै। ओ जोङो गावनि बर' हारिखौ एबा बर' मिडियामखौ खोमालांनो हाया बिनि थाखायनो जोङो जोंनि ओ फरायसाफोरखौ जोङो बर' मिडियामावनो फरायहोनाय जायो जाहाथे। हारिनि थाखायबो आरो बर'। बर' हारियाबो आरो बर' ओम आखराबो आरो हांखोआबो गोसारो।
ओं। नोंथांनिसिम बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ खोनानानै एबा सावरायनानै गोजोन्नाय मोनदों।
औ आंबो नोंथांनिफ्राय जे नोंसिनि गामिनि हाल साल गोदो माबायदिमोन दा माबायदियै आरो बेखौ बे खोनानानै गोजोननाय मोनसिनदों जे नोंथांमोननि। गामिनि फरायसाफोरा जे। बर' जानानै बर' मिडियामावनो फरायनानै बर'नि। ओ हांखोखौ बर'नि सिनायथिखौ लाखिदों जाहाथे बर' हारिया सानसे सम गोजौ थाखोआवहाय बयजोंबो सिनायजानाय बेफोरबायदिखौ खोनानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनिसिम ओ साबायख र आरो गोजोननाय मोनबाय जाहाथे नोंथाङा ओ सुंद'यै। ब्लाबो। गामिनि गोदो माबायदिमोन दा माबायदिमोन सोलोंथाइनि बागै सावरायनानै होनायनि थाखाय।
ओं नोंथांसिमबो।
औ अब्ला नोंथां। जोंना उम समाबो जाबाय नङा होनब्ला।
औ नंगौ।
औ। समाबो जानानै फैब्लाय अब्ला नों नोंथाङा नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा?
औ।
औ दे नोंथां।
उम।